हेल अ
अ नोंथाङा खोनादों ना
खोनादों नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं
आंथ ओरैनो जनानै दों नोंथां
अ नंगौ नामा ओ औ
नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना मामोन एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
औ औ आंनि फन खालामनायनि जाहोना बेनो ए आं नोंथांजों एसे ओ मागो दमासि सिनि बागै एसे सावरायनो औ नो थांजों एसे सावरायनो हागोन ना
अ हागोन हागोन दे नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङा दा बुंनो हागोन नामा जोङो मागो दमासि होनोब्ला जों माखौ बुजियो माने जों मा खालामनाय जायो मागो दमासियाव
उम मागो दमासियावस जोङो बर' हिसाबै गोबां माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे फोरबो ओ मा मागो दमासिया जेराव जों गाजा गोमजायै आबै आबौ बोराय बुरै ओ बिमा बिफा आरो नखरनि फिसाला फिसाजो गासैबो ज जालायनानै खुसियै जोङो दमासि मागो दमासि खौ फिथा जानाय आरो गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ बुजायनाय बेफोरबायदि बि उम माबादिखौ फालिनाय जायो आरो माने
औ औ नंगौ नोंथां ओ दा जों बुंनो थाङोब्ला मागोआव जोङो भेलागर सावनाय जायो मागो दमासि जेराव फुङावनो जोङो दुगै ओ दुगैयो फुङावनो जोङो दुगैयो ओ बेलागर बानायनो थाखाय जोङो ओ नारानि नारानि गोनांथि जायो आरो औवानि गोनांथि जायो बिदिनो जोङो बेखौ भेलागुर खौ बानायनानै दोननानै जोङो मागो दमासियाव जोङो ओ फुङावनो दुगै लोब यो जोङो ओ बे बेलागरखौ सावनाय जायो आरो ओ नोंथांमोननिथिं नोंथांमोननिथिं बिदिनो मा मा फिथा सावनाय जायो नोंथां
ओ जोंनिथिं फिथा हिसाबै जोङो गिबियावनो थागोन एन एन्थाब फिथाब थाहैबाय खि आरो थावनि फिथा थाहैबाय ओ आरो नालेंखरनि लारु आरो ओम लावदुम फि दा
औ नंगौ नोंथां
ओंखामनि फिथा नआव सावनाय जायो माने बरफोरनि न
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोङो ओ गोदोनि बादिब्ला जोङोथ बिदिनो फिथाखौ जोङो बिदिनो गोबां आलासि उलासि आलासि दुमसि बिदिनो लिंनानै जोङो जाहोनाय साह लोंहोनाय नेम दं नङा होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ बिदिनो जोङो थावनि फिथा सावनाय होनोब्लाथ जोङो फारस्टआवनो माइब्रानि फि माइब्रा माइरंनि जोंनो गोनांथि जायो जायखौ जोङो ओ जायखौ जोङो दिंखि एबा उलाराव जोङो सौ देनानै लानो‌ ग्रोनाय जायो आथिखालावथ गोबां मि ए आथिखालावथ गोबां मिसिंनि ओ माबा नङा होनबा ओ सोरबा सोरबा दा मेसिनजोंनो देनानै फिथा सावनानै नाय जायो ओ गोदोनि नेम बादि बाथ जोङो उलार एबा दिंखियावनो देनानै फिथाखौ जानाय जायो फारस्टआवनो जोङो माइरंखौ थावनि फिथा सावनोबा जोंनो माइब्रा माइरं नांग्रोगोन बे माइब्र माइरंखौ जोङो सोमनानै सोमनानै ओ हरसेबा अ हरसेबा हरन हरसेबा ओ सानसे सोमना दोननानै जोङो
औ नंगौ
ओ बे-बेखौ बाहाय रानहोनानै ओ देहैनाय जायो आरो देहैनानै जोङो बिदिनो औ दिंखियाव देनाय जायो बिदिनो ओ बे फिथा गुन्दै खौ नानानै जोङो फिसा फिसा नानानै ओ थावआव एवनाय जायो आरो ओ नोंथाङा ओ बिदिनो एन्थाब फिथाखौ माबोरै बानायो एसे बुंनो हागोन नामा
एन्थाब फिथाखौ बानायनायाबो थावनि फिथाजोंनो एसे गोरोबो आरो माने बिखौबो हरसे सोम नोंथाङा सोमना दोनग्रोनांगोन बेनि उनाव सोमना दोननानै औ माइरङा एसे था गुरै फुङाव एसे एसे गुरै जाबा नोंथाङा इखौ बोखांनानै दसे समनि थाखाय ओ खेरखा एबा सान्द्रियाव रोंग्रोना लानांगोन बिनि उनाव ओ दैया एसे रानबा नाथाय नोंथाङा बेखौ नआव जानो ओ गुन्दै खालामग्रा नोंथांनियाव आगजु दङ बे आगजुजोंनो नों थाङा जेरै हमना ला उलार दिंखि ओ बायदि उन गुन्दै खामग्रा आथिखालनि गोबां मिसिं मिसिंफोर दोङो बेयाव नोंथाङा बे अन गुन्दैखौ ओ माइरं खौ अन गुन्दै खालामना लाग्रोनांगोन आरो बिनि उनाव ओ अदाबाव अर सुनानै अदाबाव दावदाब दावदावाव अर सुनानै नोंथाङा सारायखौ जानग्रोनांगोन गिबियावनो बिनि उनाव थाव थोजासे टाउ होनानै नोंथाङा ओ औ औ ओ नोंथाङा आंनो भुल जाबाय एनथाब थाबाव माने थाव होनाङा गिबियावनो सारायखौ जा-जानग्रोननानै लाबाय बिनि उनाव एन्थाब खिथाबाव नोंथाङा ओ जा गोदै बुस्थु होनो नोंथाङा लुगैदोंबा
औ सेबिनदो जायगा बुंनो सेबिनदो मेथाइगुुरु
औ औ आरो नों नोंथाङा नालेंखर होनोबा ओ नालेंखरबो होनो हागोन नोंथाङा ओमफाय आरो नोंथाङा जुदि गोदै जानो गोसो गैयाबा सिबिं गोजा होनानैबो नोंथाङा ओ एन्थाब फिथाखौ जाना माने बानायनो हागोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोथां ओ बिदिनो जोङो मिथाइ गुरू ओ बिदिनो जोङो लावदुम फिथाबो सावनाय जायो नङा होनबा नोंथां ओ लावदुम फिथाखौ माबोरै सावो होनोब्ला जोङो फारस्टआवनो
गिबियावनो ओ बेबो एखेयानो ओ आवगायावसो होनबोबाय ओ उनखौ जोङो देग्रोना लाग्रोनां बिनि उनाव ओ बिनिफ्राय एबार सोलायसि सिगोन आरो इनि सावनाय ओ माबाया ओ गिबियावनो जोङो जुदु मोनसे बाहायग्रोनांगोन जुदुआव ओ जुदौआव दै एसे गेजेरसे होना लानानै नोंथाङा जुदुनि दैखौ एसे ग्लब ग्लब खोफौ जेरै खफ फैजासे फुदुंना लाग्रोबाय। बिनि उनाव खफ फैखांनायनि उनाव नोंथाङा खुरैयाव ओ बेखौ लावदुम फिथानि महर होना लाग्रोनांगोन सिबिं जों सिबिं गुन्दैजों बेखौ लावदुम फिथानि मावग्रोखांनायनि उनाव नोंथाङा जा ग्लब ग्लब गोदौनाय दै दैनि खफ जुदौनि खुगा बेयाव नोंथाङा हिस्रि गांसेजों बेखौ माने खुख्लुम ना होनांगोन आरो जाहाथे ओ बे फिथाइआ खफजोंनो माने मोनलाङो बेफोरबायदि आरो ओ जों सिगाङावसो, हेल' नोंथां
दे बुंग्रोलाय
हेल' हेल' ओ नोंथांजों सिगाङाव रायलायबोबाय ओ गोबां फिथा दोङो होननानै बर' हारियाव बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा मोनसे फि थाखौ जानानै बांसिन ओ खुगाखौ खबामनाय मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां आंथ' दा बिदिनो थावनि फिथाजों नालेंखरनि लारुखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथाङाबो जानो हागौ मा मा फिथाखौ मोजां मोनो?
ओम गिबियावनो आंनिया थाहैबाय नालेंखलनि फिथा उम बिनिफ्राय नैथियाव थाबाय ओ थावनि फिथा आरो थामथियाव एन्थाब फिथा। आङो बुंनो थाङोबा बर' हारिनि गोबां ओ जेसेबांखिनि फिथा दोङो बेखौनो नानै गोबां गोजो नाय मोन मानोना ओ बांसिनानो बर' हारियाव ओ बयनिबो न'खर न'खर ओ बैसाग सागु मागो दमासि समावसो माने बेफोर बुस तुखौ ओ बां बांसिन सावना जानाय जायो नालाय ओरैनोथ' खम। बिनो।
औ नंगौ नोंथां। बिदिनो ओ जोङो फिथा ओ आ मागो दमासिफोराव जोङो जेरै फिथा सावो फिथा सावखांनानै जों आलासि दं नानै जाङो जोंबो साहा लोंहैयो फिथा जाहैयो आरो। बेबो ओ गो
ओ।
औ नोंथां।
औ हेलो। नोंथांनियाव आं मोनसे ओ सोंथि सोंनो हागोन नामा? हेलौ अ आं ओ दानिसो एसे सिगाङावनो जों सावरायबोबाय नोंथां ओ जेरै मागो दमासि याव जोङो गेदेरखौ मान हो होयो होननानै होनदों। ओ नोंथाङा दा खाथिखालनि मुगायाव ओ बे बेफोरबायदि ओ मागो दमासियाव गेदेरखौ मान होनाय आरो उन्दैखौ सिबिनाय बेफोरखौ ओ दासिमबो सोलिबाय थायो होननानै सानोना ना दानि मुगायाव एसे सोलायबाय होनना नोंथां ङा सानो नोंथांनि ओ गोसोनि खोथाखो फोरमायनो हागोन नामा?
हेलौ
हेलौ अ' ओ नोंथाङा दा जैबायदि ओ सोंथि‌ सोंबाय आंनियाव औ नोंथां हागोन। उम दा आथिखालाव आथि आथिखालाव गोबाङानो सोलायलांबाय मानो होनोब्ला गोदो गोदाय जेरैबायदि ओ उन्दैया गोदोनि सनमान लायो एबा मान लायो। मोन गोदोरा उन्दैखौ बोन बोसो बोसोन होयोमोन बिदिनो मान होयोमोन बिदि खौ जों गोबाङानो सोलायनाय नुनो मोनबाय आथिखालाव बिदिनो
ओ
दा जुगवा जेरै सोलायदों बिदिनो जोंनि नेम खान्थिफोराबो सोलायलांगौ जों नुनो मोनदों थारैनो
औ औ
दा बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला आथिखालजों आथिखालजों गोदो गोदायनिजों बुहुद गोबाङानो फाराग जाबाय। बेखौ जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां नोंथांनि बादिब्ला नोंथांनि बादिब्ला माबादि फाराग नुबोदों नोंथां?
ओ दानि मुगायाव खोनादों अ नोंथां आं? दा फोरमायथिनो लादों ओ गोदोनि जा सुबुंफोरमोन आरो दा दानि जा सुबुंफोर बेनि गेज जेराव गोबां फाराग दङो होननानै आं ओ नुनो मोनो दानि मुगायाव ओम जेरै गोदोयो नखर नखर थांनानै ओ फिथा जाहैनाय जोंनियाव ओ जोंनि दिनाव चलियोमोन आरो आरो गोदोरखौ फालिजों फालिजों मान होनानै ओ हान्थुजों गुगुरुब खुलुमनानै जोङो गोदोरनियाव मान लायोमोन ओ ओ बोरो बोर बियोमोन आरो गोदो गोदोराबो मिनि खुसियै ओ फिसौ एबा उन्दैनो मान होयोमोन। जों बेफोरबायदि गोबां ओ नुनो मोनोमोन। ओ ओमफ्राय दा दानि जुगाव जों बिनि गोबां उलथासो नुनो मोनबाय ओ जेरै मागो दमासियाव गोबां ओ हौवासायानो जा हिन हिनजावसायानो जा उम दानि जुगाव फिथाखौ एसे खम सावनाय एबा सावनो बानाय दानि मुगायाव ओ जुगाव नु नुनो मोनबाय आरो गोबां नख फोरावनो बे बैसागो मागोखौ एसे बावगारलांनो हमनाय आरो रंजानो मानसिफोरा रंज रंजानो आरो खुसियाव सानैसो बा हाग्रा बायदि आं नुनो मोनबाय माने बेफोरबायदिनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां
औ औ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जाबाय ओ जोङो बेखिनियावनो दो दोनथजासिगोन नामा नोंथां औ नोंथांजों आरो फिन लोगो मोनबावगोन होनना आसा खालामबाय ओ गोजोनथों नोंथां औ दे दे